हेल'।
औ खोनानो मोनदोंना नोंथां।
खोनानो मोन्दों नोंथां।
अ होनबा दा जों। जोंनि ओ। माने फोरबोनि बागै रायलायनोसै आरोना। जोंनि बर'फोरनि। आंगोनि जायखौ बैसागु। बुंनाय जायो। अ नोंथाङा। एसे माने बुंफोरना होनो हागोन नामा गुसुङैनो।
औ औ ज औ बैसागुआ। जों बर' हारिनि मोनसे रंजाथाव गोग्गा जाथाव मोनसे बैसागु फोरबो आरो जों बैसागुखौ खातदिन फालिनाय जायो आरो जोङो। गोनि माबा बैसागोनि दमासियाव जोङो मोसौ थुखैनाय जायो।
औ औ।
औ नोंथाङा मोसौफोरखौ माबोरै मा मा मैगंफोर थाइगं होनानै थुखैयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना।
अ गिबियावनो। बा मोसौ बैसागु। खौ सैथ्र' दाननि जोबथायाव फालिनाय जायो जोंहा।
औ।
सैत्र दाननि जोबथा।
औ नंगौ।
बे बेनि उनाव बै मोसौ बैसागु सानखालि गिबियावनो मोसौखौ ज जायहा जायहा न'आव। थाव थायो माबा थौ थायो बेनि हांगारजों लोगोसे। थाव आरो थाव ल गायनानै ओ बेखौ ओ मोननैजों ग'लायनानै मोसौनि माने ओ मोदोमाव ओ फाख्रा-सिख्रा आगर फोननाय जायो आरो ना बेखौ बेखौ ओ बे ओ आगर फोननायनि ओंथिखौ बुङोब्ला आङो मिथिनाय बायदिब्ला माने जेब्ला गोदोनि समाव मोसौफोरखौ बिदि मोसौ बैसागु समाव आगर माने ओरैनो माने आगारनाय माने गावनि सायावनो माने ओ दिरुं खायालासिनो गांसो जानो थाखाय आगारनाय जायोमोन। बै समाव जाहाथे ओम हाग्रा-बंग्रानि जिब ओ जिब-जुनार जेरै मोसा मोसानायानो जाबाय मुफुरानो जाबाय बिसोरो जाहाथे माने ओ बे आगरखौ नुनानै माने बिसोर बिसोरनि सायाव माने मा होनो खौ उम माने मा होनगोन इखौ माने ओ माने बिसोरखौ ओ माने बे हाग्रानि जिब जुनारफ्रा जाहाथे बिसोरखौ माने माबाया मा होनो गाज्रि खहा खालामा। बेनि थाखाय आरो ना ओ होमबा बे होमबा बै सानखालि बे आगरखौ फोननानै बेनि उनाव दिग्लिलिथि बिलाइ आरो बेनि उनाव फान्थाव आरो लाव बायदिसिना ओम मैगं दंबावो आं नामखौ बुंफोरनो हानाय नंला माने बिसोर मैगंफोरखौ माला गाननाय जायो। आरो बे मैगंफोरखौ सारै सारै लामा-लामा जे जेब्ला दैमायाव थुखैनाय लांनाय जायो अ अब्ला बेसोर ओ बे माबाखौ सारै बारै ओ मै गं थायगंखौ सारै-सारै लाव जा फान्थाव जा होननाय औ लाव जा फान्थाव जा होननाय मोनसे जोंहा ओ गोदो आबै-आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे माबा दं नियम दं। मेथाइ जायखौ उम खौ खनै खनै ओ दैमासिम लांनाय जायो बेनि उनाव दैमायाव मोसौखौ लांनानै थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ ओ दिरुं खायालासेनो ओरैनो गावनि गोसो बायदि गांसो जानो थाखाय आगार होनाय जायो ओम बेनि उनाव जेब्ला मोनासि जायो अब्ला बे समाव जेब्ला मोसौआ गावनि गलि एबा न'सिम फैफिननाय जायो अब्ला बे समाव ओ गलियाव आलारि बाथि सावनानै गलिखौ ओम माने आं बांद्राय मोजाङै मिथिला जायखिजाया माने ओ आलारि बाथि सावनानै माने बिदिनो फुजिनाय बा खुलुमनाय जायो आरोना बेनि उनाव मोसौखौ गोदान दिरुंजों खानानै
औ बोसोर गोदान
अ बोसोर गोदाननि मोसौ मोसौखौ गोदान दिरुंजों खानाय जायो होमबा बेखिनियानोसै होमबा नोंथाङा दा आंनो मानसि बैसागुनि सोमोन्दै एसे बुंफेरनो हागोन नामा
थ' बिदिनो बैसागोबा जों खातदिन मा आरो फालिनाय जायो आरो बैसागोखौ मागिनाय जायो आरो जोङो सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै गथ' गथ' गथायफोर जमा लोगो नांनानै जोङो न'खर न'खर मागिनो थांनाय जायो आरो
औ औ
औ ओ दा जों बैसागोआव खातता बिद मैगं बुथुमना जानाय जायो आरो नंगौना नोंथां
अ बिदिनो मोनदां औ
ओ दा ओ बैसागोआव ओ‌ बैसागोआव नोंथांमोना नोंथांमोननिथिंबो मा मा जेन'बा दामग्रा देग्रा लानानै मोसायो एसे बुंनो हागोन ना
अ औ बुंनो बे दामग्रा देग्रानि बेलायाव आं मोनसेखौ बुंग्रोयो माने आजिखालि जुग ओ दिनैनि बे आथिखाल माने जायखौ‌ मरडान फेरा बुंनाय जायो बे आव माने जोंनि बे बर'फोरनि खाम सिफुं सेरजा थरखा जाबख्रें गंगोना बिदिखौ लानानै मागिनायखौ खम नुनो मोनसै
औ औ नंगौ
गोदो जेब्ला आबै आबौनि समावमोन औ आबै आबौनि सममोन होमबा बिदिनि गोहोमा बांसिनमोन जानो हागौ। दिनैनि समाव बिदिनो गोम खम नुनो मोनसै। थेवबाबो खाम सिफुं सेरजा जों नङा ब्लाबो जोङो जोंनि नैबे बर' ओनसोलाव जेबा जोंनि आंनि ओनसोलाव बिदिनो उम जिखिनि हायो खाम सिफुं बिदि लानानै मागिनाय जायो बेनि सायाव ओ दिनैनि आथिखाल जुगनि जायखौ दामग्रा बुङो। ओ मुइजिग स्पिकार बिदि लानानैबो मागिनाय जायो। खिन्थु बे गोदोनि जाय मोनसे उम। हारियारि मा-माने हारियारि ए मा होनो इखौ? हारियारि गोहोम बिदिखौ खम नुनो मोनसै सै आरोना।
औ औ नंगौ थारैनो ओ।
दा ओ नोंथांमोननिथिं बोरै बैसागुखौ फालिनाय जायो?
औ जोंनिथिं औ जोंनिथिंबो बिदिनो दा ओ बोराय बुरैफोरा ओ दाबो जोंनिथिं बांसिनानो खाम जथाफोरखौ लानानै मोसानाय जायो आरो। आरो गथ' औ गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो बिदि खामफो खौ लानाय जाया आरो जोंनिथिं। बिदिनो औ बग फोरखौ लानान नै मोसानाय जायो आरो गथ'फोरा औ। दा जोङो बिदिनो मागिनानै ओ न' न' न'खर न'खर थांना मागिनानै मोननाय बा एस से अनसुंथाइफोरखौ जों मा खालामनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ गिबियावनो बे अनसुंथाइ आरो हरनायनि बेलायाव माने सोरबा सोरबा माइरं हरो सोरबा सोरबा एसे एनै रां हरो। बा बेखौ जयै। जाय जाय माने। बैसागु मागिदों माने। लोगो लोगो नांनानै लोगोफोरजों एबा गामि नाङैनो जिखिनि माने अनसुंथाइ मोनदों जे राङानो जा एबा माइरंनो जा बेखौ आंनि ओ मिथिनाय हिसाबै माने जयै मोनसे मोजां सम लानानै
औ औ औ औ नंगौ थारैनो नंगौ दा औ नोंथांमोनिथिंबो बिदिनो लखव खार ओंखाम जायोना?
औ औ बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो आरो। अ होमबा बे। नोंथांमोना नोंथांमोननि। थिं गोखा गोखै जायखौ जोंनि बैसागुआव मेन माबान बैसागुआव। जानाय जायो बेखौ जागोना जाया
औ जोंनिथिंबो बिदिनो गुंखा गुंखा। खा मैगं होननाय जायो जायखौ
औ।
औ बेखौ जानाय अमाजों बा बेदरफोरजों बिदिनो जानाय जायो आरो।
औ औ ओ बैसागुआव जोंहा बर'फ्रा। थारिफ थालिर फस
औ औ नंगौ औ थारैनो नंगौ थालिर फस्थाखौ थालिर फस्ला गोरलैखौ जेन'बा थालिर बिफां गोरलैखौ दाननानै जोङो बेनि बिगुरखौ जिरनानै सिंनि मादा जेन'बा गोरलैखौ जोङो जानाय
औ आरो बेजों लोगोसे दाउ फेन्दा जाय खौ बुङो। बेखौ गोखा गोखयाव होनाय जायोमदां।
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
ओम।
बिदिनो जों गोबां ओ बायदि बायदि मैगं खांनानै जानो जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बैसागो बैसागो सफैब्ला जोङो दिंखिया जानाय जायो।
औ औ औ दिंखियाबो औ। ओ होनबा।
औ नोंथां।
उम न-नोंथांमोननिथिं दा बैसागुखौ बोरै फालिनाय जायो दानि गोदान
औ औ दानि गोदान औ दानि गोदान जुगावथ' गोदोनि बायदिथ' जों ओरै ओ गाजा गोमजायै खाम, सिफुं, जथा लानानै ओरै मोसानायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनला ओ जुगाबो सोलायबाय औ बिदिनो ओ गोदोनि जेन'बा माबाफोरखौ ओ नियमफोरखौ बिस सोरो दोनथ'होलांनाय बायदियानो जाबाय दानि जुगाव आरो ओरै गैलाना ओ बक्सफोरजोंनो मोसानाय जायो आ रो सोरबा सोरबा गावबा गाव खामानियावबो बेस्थ' थानाय जायो औ नंगौ बिदिनो ओ न'खराव साफा सानैल' ओंखार खारनाय जायो आरो
औ औ नोंथांनि होननाय बायदिबो जोंनि थिंनो बिदिनोसै आरो गोदोनि बायदि जि मोनसे आंगो हारियारि माने सान माने माबा दंमोन माने
औ गोमालांनो हमजोबबाय औ
एसे गोमालांनो हमनाय बायदि नुनो मोनदों आरो एसेनो गोबाङैनो आरो बिनि ओ जाय जोंनि हारियारि दामजु बेफोरखौबो लानानै खम मागिनाय नुसै बैसागुआव दानियाथ' गोदान कारेन्टजों दांब्रा आगजुफोरजोंसो माने बांसिन माबानाय नुनो मोनो
औ नंगौ थारैनो
गुबुन गुबुन बिदिनो
गुबुन गुबुन जायगायावबो बिद दिनो औ
औ होनोमबा इसे-एखिनियावनो फैजोबनोसै नामा नोंथां
औ फोजोबजायो नोंथां औ गोजोननाय थाबाय